नोंथाङा खोनादोंना हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ
नोंथांनि हेलौ औ औ खोनाबाय खोनाबाय
औ ओ जों दायो मबाइलनि बागै मबाइलनि सोमोनदै रायज्लायनो सानदों
औ औ रायज
औ जेनेबा जोङो दायो मबाइल होनोबाथ' मिथि मिथियो गासैबो उन्दै गेदेर गासैबो मबाइल लानानै माने मबाइलावनो बेस्थ' आरो जोंनि मानसिफोरा
औ औ
उनदै गेदेर जानाय लोंनाय खिनाय मानि गासिबो मबाइल लानो लानानैहा जों बे गावखौ सोलियो आरोना बे मबाइल मबाइलनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो सानो माने दायो इन्टारनेटनि जुग नालाय गासैबो उन्दै गेदेर फोरा गासिबो बिबायदिनो मबाइल जोंनो माबायो आरो बाहाय जायो आरो
औ
बे मबाइलनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे मोसानो ना?
मबाइलजोंथ' गोबां माने हेफाजाबबो लानो हायो। ओमफ्राय जोङो मबाइलनि गोबां खोथाफोर बा बाथ्राफोर मोनथिनोबो हायो सोलोंनोबो हायो मोनथि खौ मोनथियो। ससियेल मिडियाआवथ' दानाबा माने मोजां गोबां बिदि बा क्लासफोरबो लानो हायो मायो ओमफ्राय गोबां खोथा जोङो मोनथियैफोरखौ बुजियोबो बेनिफ्रायनो
औ औ
नोंथाङा माखौबा फोरों होननो सानगोन।
औ नोंथाङा जे बुंलांबाय दायो मबाइला मबाइलनिफ्राय जों सोलोंनो हायो होननानै नाथायबा बे मबाइलनिफ्रायनो जोंनि गथ' गथायाइफ्रा एसे गाज्रि जालांनो हमदों आरो ना मोजां बाहायनो रोङियावहाय दानि गथ'फ्रा माने गाज्रि नोजोर होग्रोयो नालाय गाज्रिखौल' नायनो हमो मबाइल जानायनिफ्राय ओमफ्राय माने बिमा बिफानि बाथ्रा फोरबो मानियै जालांदों आरो जोंनि गथ' गथायफोरा बिदिनो गोबां खोनानो मोनो। गाज्रि भाषा गाज्रि सोदोबफोर रायज्लायनानै बिदि गाज्रि आखल आखु जालांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गोदोथ' जेनेबा मबाइलबो गैयामोन नालाय ओ मबाइल मबाइल गैयियावहा जोङो गोबां बिदिनो नोंगौ मबाइल थानायनायनिफ्राय दायो मिथि खौरांफोर थियो जोङो थांफेरि जायगा फोरावबो जोङो मबाइलावहा नुनो मोनो। नाथायबा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङानो गाज्रि जालांनो हमदों आरो आं बेखौ बुंजानो आरो नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो ना?
औ बेथ' नंग'नो गाज्रिबो जालांनो हमदों ओमफाय लोगोसे ओ मोजांबो जायो गाज्रियाबो जायो मोननैबो गेजेर बाट सासे सुबुङा नों सायख'नानै लानो रोंनांगोन आरो नों मा मोनसेखो माने बांसिन सोहोनो गोसो
औ औ
मबाइलावथ' दा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ खोनायो मायो बिनि सायावनो माने होननो हायो आरो
औ औ
ओमफ्राय नों माखोबा होननो सानगोन?
आ माने मबाइलनि मबाइलनि बागै जेनेबला मबाइल फैनायनि ओमफ्राय जोङो बिदिनो गाव गावनि टाइमफोरखौ हा मिथिला आरो जानाय लोंनाय फरायनाय बेफोरखौ मिथियाखै खिन्थु जोङो बयबो गावखौ थाल लानांगौ आरो मबाइजोंनो जों बाहाय जानो नाङा आरो मबाइलखौसो जोङो बाहायनांगौ ओ बिनिफ्राय माने उन्दै गथ'फोराबो दानिया मबाइल गैयाबानो माने थानो हायि जालांबाय आरो मबाइलजोंनो एकद' खामजानाय मानि मबाइल सब टाइमावनो मबाइल नांगौ आरो गथ'फोरा एसे गाबबानो मबाइल जों बिमा बिफाफोराबो बेबायदि मबाइल फोरखौ होबाय होदों आरो ओ बेफोरबायदि मबाइल फोरखौ होनो नाङा आंनि साननाय मथेबोला आरो ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो? नोंथाङा माबाफोर बुंनो हेल' हेलौ खोनादोंना?
हेल' हेलौ औ माने नोंथां होननायाथ' नंगोनो
खोनादों
बेयावथ' नङासो माने बुजिनो हानाय देरनाय जाब
औ
बाय
उम हेलौ नेद ट्रकआ मोजां सोलियाखै आरो औ हेलौ
हेल औ खोनादों
औ औ खोनाबाय दा
औ औ नों दा माखौबा होनबावनो सानगोन
औ माने नुनो मोनदों आरो दानि जुगावहा सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां मबाइलजों बाहायजानानै गाव गाव गावनि जिबननो एकद बेखार खालामनानै लादों आरो एदम मबाइल फायनानै माने सेंग्राफ्राबो पाबजि गेलेगोन मा बा गेम गेलेगोन सिख्लाफोराबो रिलस बनायगोन इदिनो गोबां बिदिनो टाइम गाव गावनि टाइमफोरखौ बेकार खालामनानै लादों आरो ओ आंनि साननाय बादिब्ला बे फोरखो ओ जोंनि लाइमोनफोरा खालामना ओ बेबायदि गावनि फ्रि टाइमाव खालामनांगौ खिन्थु फरायनाय जानाय लोंनाय समाव फरायनांगौ आरो बेबायदिनो लामाथिं थांनांगौ आरो मबाइल लादोंब्लाबो आं बेखौनो बुंनो सानो गोबां लाय माने गाज्रि भाइरेलफोरबो जानो हमदों ओ जानाङि बाथ्राफोरा जालां दों मबाइलजोंनो आं बेफोरखो बुंनो सानो आरो माबाफोर बुंनो
अ बेफोरथ नंगौनो दानि जुगाव आरोे एसां माने मोजांबो गाज्रिबो बे मोनसेयावनो नु जोबो मानसिफोराहाय अ जौसेनि नि गेजेराव बाजि जौखोन्दो बाजिबा द'जिआनो गाज्रिथिं ओमफ्राय ब्रैजिफोरासो मोजांथिं बिदि थांनो नाजायो आरो ओमफ्राय माने मोजांथिं मोजांथिं जायफोरा थाङो बि सोरनाथ' मोजां जालांबायनो माने एसे बुजिगोनबो मिन्थिगोनबो ओमफ्राय जाय फोरा गाज्रिथिं थाङो बिसोर थ' गाज्रियानो जालांबाय थाखागोन बिमा बिफाजों अख्रा रायलायनाय खोथा मानियि मायि ओमफ्राय जायफोरा मोजांखौ नायदों बिसोरथ' मोजां जालांबाय थाबाय बिसोरो बुजिगोनबो मागोनबो ओमफ्राय बिदिल' नङा जे जों खोथाल' मिथिनाय जों मबाइलनि ओमफ्राय जों फैसाबो खामायनो हायो गावनि माने बिदि माखौबा नायनानै बा माबानानै बिजनेसबो खालामनो हायो जों मबाइलजों जायफोरा माने बुजियो बिसोरफोरा आवगायलांगोन मबाइल लानानै आरो जायफोरा बुजिनो रोंला बिसोरो माने गोदोलांसिगोन आरो
औ औ नंगौ औ औ दानि जुगावथ' जेनेबा फेसबुक वाटसप गोबां बिजनेस फैबाय बे मबाइलनि गेजेरजोंनो फेसबुकफोरावबो जोङो बेबायदि खामायनो हायो ओ खामायनो हायो बियो होननानैहाय माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा गोबां बिदिनो ओ बांद्राय टाइमफोरखौ हेगारग्रा जालांबाय आरो मबाइलावनो औ फेसबुकफोरावथ' दायो नाय मा होनो नुनो मोनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि भाइरेल बेबायदि दि रायज्लायनाय हमजानाय बायदिसिना फोर खौ जोङो नुयो आरो आंनि साननाय बायदिब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गावखौनो मोजां लामाथिं थांनांगौ मबाइल मोनदों होननानैहाय जोङो बिमा बिफानि बाथ्रा मानियालासिनो थानाङा
औ औ
आंनि साननाया आरो बेबायदि नोंथाङा माबाफोर बुंनो
ओ नोंथांनि साननाया थारैनो सैथो मानोना दाना मानसिफ्रा मा जायो बा गेम बा माबाफोर गेलेनानै बिमा बिफाखौ रायो मायो माबाफोर मबाइलाव नुनानै बा नांगौ जायो आंनो बेखौ नांथारगौ बेनि बायदि खालामना मा होनानै
औ
उनदै उनदै गथ'फ्राबो नायनानै बेबायदि बियो बिमा बिफाया होनो हायि जाय बेसाद बेखौ मोननो हायि बेफोरखौबो बिना होयो
औ औ नंगौ
सानैसो माने मोजां लामाजों थांनानै बुजिबाय माबाय बिसोरथ' गोदोर गोलाव जानानै माबा मोनसेबाबो खालामनो हाबाय जों बिजनेस खौबो सानैसो माने ओरैबायदि दङ जे गाज्रि लामाथिं थांनानैसो आं बे रां खामायनो हागोन मबाइलाव बिदि साननायबो दङ ओमफ्राय सानैसो ओरैबायदि दङ जे आं बिथिं थांनानैबो आं बेबायदि खामायनो हागोन बा आं बे मोजां लामाखौ लानानैबो आं मोजां रां खामायनो हागोन बिजनेस खालामनो हागोन बेबायदि दङ आंनि साननाया मा मानसिफोराहाय बांसिनानो मोजांखौ साननानै मावनांगौ मोजां लामाथिं गाज्रि मानसिफोरा मा खालामो शर्ट काट लामा नायागिरनानै गाज्रि लामाखौ सेलेक्ट खालामनानै लायो
औ औ औ
आंनि साननाया बिदि आरो
औ नंगौ नोंथांनि साननाया सैथोआनो दानि जुगाव मबाइलाव माने जोङो सपिं खालामनो हायो माबा मोनसे नांगौ मुवाफोरखौ जोङो न'आवनो बिहरनानै लानो हायो बा मबाइल गेजेर जों जोङो जानाय लोंनायबो बिहरनानै लानो हायो बेफोरबादि आरो मबाइला
औ नांगौ टाइमाव सब बुस्थुखौनो मोनजोबो बेफोरनि थाखायबो मोजां दा नै जोंहा ब्लेंकेट दं बेयाव जों दसेयावनो मोनफैयो खालामबाथाय दं बेफोराव ओरैनो औरोनो मोनफैयो मानसि बेफोर माने बांसिनानो गाज्रिथिंसो थांनो नागिरो मोजांफोरखौ माने इगनर खालामनाय बायदि जायो आरो माने बे मोनसे जाय लामाया गाज्रि बे लामायासो माने साफ साबसिन जागोन होन्नानै बेथिंसो थांनो नागिरो।
औ माने जोंनि मानसिफोरा मोजां माने मोजांदोंहा सोलिनाय गैला नालाय। गाज्रिखौल' बजबनानै लायो। दा मबाइल मोननानै मोननानैहाय जोङो मोजांखौ बांसिन बज'बाखै आरो गाज्रिखौ बज'बनानै लानाय जादों आरो। आंनि साननाया बेनो
औ नोंथांनि साननाया सैथो माने मानसिफोरा दानि जुगाव माने मा सानो आं बे जाय लामाजों सर्टकाट बे लामायाथ' गाज्रि जाखायो बयबो मिथिखायो। ओमफ्राय जाय लामाया मोजां। बेैयो माने इसे बाबो सम लागोन- मोजां जाहैनो बा नों साकसेस जानो मानसिफ्रा बेखौ गारनानै। सशर्ट काटखौ नागिरनानै गाज्रि लामाजों थाङो। ओमफाय जायफोराहाय माने मा बुङो बेखौ पेसेन दं। बिसोरो माने थाब- नानै मावथाबनानै मोजां लामा थिं थाङो। जुदि बयबो बेबायदि खालामो बयबोथ' मोजां जागोन। आंनि साननाय
होमब्ला बे बाथ्रा रायज्लायनायखौ बेसेयावनो थुंगेबाय।
औ औ दे औ